हेल' नोंथां।
औ खोनादों।
औ नोंथां खोनादोंना।
औ।
औ नोंथां मा खालायगासिनो दालाय?
नै नोंथां ओरैनो बिफां सिङाव बार जादों। बारजाथावथाव जिरायनानै दङ नोंथाङालाय मा खालामदों।
अ नोंथां आंबो नै बिदिनो जिरायनानै दङ ओरैनो।
अ नोंथां माबाफोर खबरफोर नामा?
औ नोंथां खबराथ' खबर दङमोन ओमफ्राय नोंथां फुंनि जामुं जानायफोरा जाखांबाय।
औ जाबाय नोंथां।
औ मा ओंख्रिजों जाबोखो?
ओंख्रिया बेनो जोंहा ना बाथोन।
अ गोथावआनो दे। गुरनानैय मोननाय ना बायनानै मोननाय जाखो।
हमनानै मोननाय होननांसिगोन बायनायथ' जायाखै नालाय।
अ मोजां मोजां मोजां। आंबो मिगिजों एसे जाना फैदोंमोन। मिगि एवनायसो जाना फैदोंमोन औ। दा नोंथां। आं। नोंनाव कल खालामनानै जाहोनानो जाबाय आं माने मोनसे आयदानि सायाव नोंजों फंनैसो सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो नोंथां।
अ देलाय बुंनायसाय नोंथां नोंथाङा। मा आइदानि सायाव आंजों सावरायलायनो सानदों। औ हागोन दे बुंनायसाय।
औ औ बिदिब्ला होमबा जोंना आइदाया जाहैबाय। दानि जुगावथ' नुबोबाय थानाय जोंहा जोंनि सुबुं माहारिनि सायाव ससियेल मिडिया माबायदि गोहोम खोख्लैगासिनो दङ आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माबायदि मददबो मोनदों आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो माबायदि खैफोदबो जों मोननो हादों आरो दा बेफोरनि बागैनो नोंथाङा एसे बे ससिल मिडियानि ससियेल मिडियाखौ लाफानानै फंनैसो जा मोनथिगौ बेखौ फोरमायनांनो हागोनना नोंथां।
नोंथां हागोन जोंहा ससियेल मिडिया होननानै रुमन मट' आथिखालाव जों बाहायबोबाय थानो मोनखायो जेरै सानफ्रोमबो जोंनि जेराव मबाइलनि गेजेरजों जोंहा गोबां माखासे एप्स फोर थायो बेफोर एप्सनि गेजेरफोरजों जोङो माखासे गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो दा बेफोरफोरखौनो ससियेल मेडिया नङा होमबा?
औ नोंगौ।
उम दा बियो जोंहा इन्टारनेटनि दारै सोलियो। इन्टारनेट आरो मबाइलनिफ्राय ससियेल मेडिया होननानै बुङोब्ला जोंहा बांसिनै औ फेसबुक मोखां बिज जाब इउटुब बेफोर इन्सटाग्राम बेफोरबायदि आरोना?
बेफोरनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोर बा गोबां मोनसे रंजानाय लानो हायो आरो मिथिनो मोनो आरो गावनि मोजां मोननाय मो एबा बेसाद मुवा गाव मा खालामनो रोंगौ मा रोङा बेफोरखौ जों गुबुनजों सेशयार खालामलायनो हायो फोरमायलायनो हायो आरो गुबुनाबो बेफोरनि गेजे गेजेरजों जोंनि बेफोरखौ सोलोंनानै नायनो हायो बा आंबो सोलोंनो हायो नोंथाङाबो सोलोंनो हागोन बेफोरबायादि मोनसे प्लेटफर्म होनो आरो जोंहा ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला दा जोंना ससियेल मेडियाथ' बेफोरबादिनो जाहैबाय दा ससिल मिडिया बाहायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां माखासे औ रांबो आरजिनो हायो माखासे गियान आरजिनो हायो। माखासे बेफोरबादिनो गोबां सुबुंखौ जोङो फोरोंथाइ होनायबो नुनो मोनो बा गोबां बिथिङावनो खामानि होयो आरो जोंनो बे ससियेल मेडिया मानो होनोब्ला ओ बिनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै जोङो गोबां बाथ्रा गाव जों गाव ओ दैथाय हरलायनो बा सेयार खालामलायनो खाबु मोनो बेनि गेजेर जों औ, दा नोंथाङा मा सानो बे ससियेल मेडियाफोरनि बागै?
अ' ससियेल मिडियानि बागै दानि नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि बेबायदिनो आरो जोंहा जेरैहाय जों नुनो मोनो। उम ससियेल मिडियानि सुबुं समाजआव ओ बुहुत गोबां गोहोम खोख्लैबोदों आरोना माने बुंनो थाङोब्ला जोङो मो जांबो दं आरो गाज्रिबो दं बाहायनो रोङोब्ला, दा जोंहा बे स'सियेल मिडियाया ओ इन्टारनेटनि जोहै सोलियो ओ जायजों ससियेल मिडियानि गेजेराव जोङो गोबां रोखोमनि माखासे आयदाफोर नुनो मोनो। बा सोलोंनोबो मोनो आरो दा बिदिनो जोंहा ओ स'सियेल मेडियायाव जोङो नोंनि जा साननाय बा नोंनि जा गोसो जानाय ना नाय मा नायनो गोसो जादों मा सोलोंनो गोसो जादों बेफोरखौबो जोङो माखासे एप्सफोरनि बागै जोंनो सोलोंनो हायो जाय जोंहा ओ बयबो मिथिखागौ जों इउटुब होनो जोंहा मबाइल जामबुंनि जामबुंआव थायो बा जामबुंनि गेजेरजों जोंहा इउटुब बेफोराव जोंहा बेफोरावनो जोंहा स'सियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे ओ मा होनो जों मोनथिना मोनै बा बुजिना मोनै माखासे आयदाफोरखौबो जोङो बे इउटुबनि गेजेरजों जोङो नायनानै बा खोनासंनानै जोङो माखासे ओ आयदाफोरनि सायाव जों सोलोंनानै लानो हानायखौ जों नुबोदों नाथाय बिदिनो जोंहा ससियेल मिडियायाव गोबां गाज्रि गाज्रि माखासे भिडिअ' फोरबो जों मोनो दा बै फोरखौनो जोङो औ दा बैफोरखौनो जोङो ओ मोजाङाव बाहायनो रोङालासिनो बैफोर माखासे गाज्रि गाज्रि भिडिअ'फोरखौ नायनानै जो ङो जेन'बा जोंनि ओ सलिबाय थानाय जिउआव सोलोङोबा बा बाहायोबा बे गोरोन्थि जागोन आरो दा बेबायदिनो जोंहा माखासे बा गोबां सुबुङानो ओ स'सियेल मिडियानि गेजेरजों खायफाबा मोजां जालांनायखौ जों नुनो मोनदों, खायफाबा गोबां गाज्रि जानानै गावनि जिउ फोजोबनायखौबो जों नुनो मोनदों। बिदिनो जोंहा मोजांखौ सोलोङोबा मोजां जायो गाज्रिखौ सोलोङोबा गाज्रि जायो। बिदिनो आरो दा जोंहा ससियेल मिडियायाव मोनसे बे मोननैनि आय मोनसे मोननै आयदानि बागै बुंनानै फोजोबनो हाया जोंना, स'सियेल मिडिया होनोबा जोंनि सारा बुहुमावनो जेसेबांखिनि ओ बायदि बायदि रोखोमनि आयदाफोर दङ बेफोरो जोंहा स'सियेल मिडियानि गेजेराव गोजो गोजो हाबनानै दंजोबो आरो नोंथां। दा जोङो बेनिखायनो जोङो दिहुन दिहुन सोलोंनानै लानो हायो बेफोर बायदिखौ जोङो नुबोनो हमदों दा बेबायदिनो जोंहा मा होनो स'सियेल मिडियानिफ्रायबो जोङो दा गोबां रां आरजिनायखौ जों नुबोनो मोनदों आरो। ओ जोंहा जाय सुबुङा, बा जाय मानसिया मोजाङै बाहायदों बैफोर मोजां सलि ओ मोजां जादों माने रां आरजिनानै न'खर सलायनायखौबो जों नुनायखौ बा नुनो मोनदों आरो खोनानोबो मोनदों, नुगासिनो दंबो। बे दा सोलिगासिनो आरो, दा नोंथाङालाय माथो सानो स'सियेल मिडियाया जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव मोजां लाबोदों ना गाज्रि लाबोदों?
अ' नोंथां आंबो बेखौनो सानो आरो दि नोंथाङा जि बुंबाय, औ आंनि नुनाय खोनानायफोरावबो बेफोरबादियानो आरो आंबो सानो आरो जोंहा स'सियेल मिडिया होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बेयाव गासैबो सुबुङानो मोजांबो गाज्रिबो गोबां माखासे माबाफोरखौ सेयार खालामलायनाय जायो आरोना। दा बेफोरनि गेजेरजों जोंहा सासे सुबुङा मोजां बोजानो हागौ आरो खायसे सुबुङा गाज्रि लामाजोंबो थांनो हागौ। दा बेनो सुबुङा जोंहा सुबुङा जोंहा मोजां मोजां खो बासिनानै लानो रोंनांगोन बैफोर स'सियेल मेडिया एप्सफोरनि गेजेरजों ओ जोंहा बे नि गेजेरजों होनायखौ लानानैनो दिनै गोबां सुबुंनो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो गोबां गोजौ थाखोसिम जौगालांनो हमबाय होननानै आं सानो आरो। जोंहा बे फोरनि गेजेरजोंबो आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव मोजां मोजां फोरोंथाइ होनायफोरखौ अनलाइन दारै ससियेल मेडिया बे एप्सनि गेजेरजों सोलों न'आव थानायनैनो सोलोंनो खाबुबो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा गाज्रिबो दोङो गोबां जोंहा दांनिफ्राय सम बाहायनानै बेफोरनि गेजेरजों नांथाबनानै थायोब्ला जोंहा माखासे ओ जिउआव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो जेरै-
हेल' खोनादोंना नोंथां?
जौगानो हाया मोजाङै औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ नोंनिया नांथाबदोंमोन नोंथां दा फिनबाय हेलौ नोंथां मबाइला नोंना टावार नाङाखैदां। हेलौ खोनायाखैना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हालौ नोंथां खोनायाखै नोंथां मबाइला गोजानाव गोजौआव ला थिखोनानै। खोआ खोनागोना खोनायाखै? हेलौ खोनायाखैलै। खोनायाखै खोनायाखै।